खोनादोंना औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ फ्रि दङब्ला एसे सम होनो हागोनबा नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बिदिब्ला आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सायावनो नोंथांनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै।
औ फोरमायजागोन।
बिदिब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जोंना गोबां बिदिनो दोरोङारि ओंख्रिफोरा गोग्लैयो जेरै जोंनिया औ अनलाजों दाउ ओ साम'जों सबाइ नारजि अमा
औ
मैथाजों ना बिदि बेफोर मैगंफोरा गोग्लैयो आरोखि जोङो आबो आङो बिदिब्ला नोंथांनो जोंनि ओ अनला खारैनि औ अनगायै अनला खारैनि बागैनो एसो फोरमायना होग्रोनोसै
औ फोरमाय जागोन।
औ अनला खारै बुंबा जोंनिया अनला खारैया जोंनिया बिदिनो जानायजों लोगोसे जोंनिया हाबा हुखाफोरावबो जों होनायखौ नुयो जेब्ला औ खैना गोदाना गिबि खेबनि थाखाय औ इसिङाव गोदान खेबनि थाखाय जोंना ओंखाम संजेनो अबैला बै हाथा सुनि खालि जोङो ओ दाउजों जोङो अनला संनायखौ नुनो मोनो एबा जोङो मोन जाबोदों उदैनिफ्रायनो।
औ
औ बेनि अनगायैबो जोङो अनला खारैया जोंनि मोनसे एंगारहायै बर'नि ओंख्रि ओ बिदिब्ला आङो बेखौ माबोरै संनाय जायो बेखौ आङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां। गिबियावनो जोंनो अनला औ गिबियावनो जोंनो अनला खारै संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो।
औ।
जोङो बै अन गुन्दैखौ जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो जोङो माइरंखौ जोङो गिबियावनो एसे मोजाङै जोङो सुना लानानै जों बेखौ ओ बि बिदिनो जोङो जि बा जिबा मिनिटनि थाखाय दसे समनि थाखाय जोङो सोमना दोननांगौ। बेनि उनाव जेब्ला बे माइरंआ एसे रुइगोन अब्ला जों बेखौ देनो हायो आरोखि। मानो होनोब्ला माइरङा एसे रुइनायनि उनाव थाबैनो गेब्लेयो होननानै जोङो मिथिना मोनो। बेनिखायनो जोङो बेखौ औ थबसि बा जोङो थेंखि बा उलार बा बिदिनो दाथ' जोंनिया ग्रेन्डार मेसिन ओंखारबाय नालाय जोङो गोबांखौनो बिदि ग्रेन्डार मेचिनावनो देनाय नुयो। बिदिनो जोङो जायखिजाया मोनसे आयजेंआव जोङो देना लानायनि उनाव जोङो जेब्ला ओ अनलाजों जोङो दाउजों संगोनो अब्ला जोङो बै दाउखौ मोजाङै जोङो बिनि बिगुरफोरखौ फुना लानानै मोजाङै अराव खावनानै गोदाना लानायनि उनाव जोङो बेखौ संनायनि सिगां जोङो फिन खेबसे सुबावनांगौ बेदरखौ बेनि उनावहाय जोङो ओ औ अनला खारै संनायाव जोङो एसे मसला होनो हायो दखाननिफ्राय बायना मेरला जों गाव न'आवनो हाइजें सामब्राम जोङो फालौ देनानैबो ओ बेनि उनाव ओ बेदरखौ एसे एवफ्रामग्रोना लानानै जोङो बेदरखौ दसे समनि थाखाय ओ जायखिजाया थोरसिबा जोङो बिदि खुरैफोराव जोङो बोखांना दोनथ'नांगौ बेनि उनाव जोङो एसे थाव सेरनानै जोङो बै मस्लाखौ होनानै दै होनानै गोदौ होनांगौ जेब्ला दैया गोदौगोन बेवहाय जोङो संख्रै खारै होनानै जोङो गोदौ होनांगौ जेब्ला दैया मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला जोङो देनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो ओ मोजाङै जोङो बेयाव सानस्रो सारस्रो होनांगौ मानो होनोब्ला जोङो गथायै होयोब्ला जोङो बेयो फिथा महर लायो आरोखि लाथा लाथानो बेनिखायनो सारस्रो सारस्रो होनायनि उनाव जों बेखौ सागोन सानांगौ आरो जाहाथे बेयो मोजाङै दैजों गलिलाङो बेनि उनाव जेब्ला बियो एसे मोजाङै गोदौगोन अब्ला जोङो एवनानै लानाय जोङो एवफ्रामनानै लानाय जोङो बेदरखौ होना होनांगौ। बिनि उनाव फिन खेबसेबाव जोङो दसे समनि थाखाय गोदौ होबावनांगौ बिनि उनाव जोङो न'खराव साबो से सुबुं दङ बा मानसिफोर दङ बेनि हिसाबै जोङो बै अनला खारैखौ लाखिनानै जोङो साखिनायनो हायो आरोखि खारै बा सं ख्रिया नांदोंना नाङाखै। जोङो खारैखौ जोङो खारैखौ जोङो दखाननिफ्राय बायना मोननाय सौदा खारै पाउदारखौबो जोङो होजायो नङाब्ला जोङो गाव न'आवनो जोङो थालिर फस्लानिफ्राय ओइ दिहुननाय जोङो बै खारैखौबो होनो हायो। बेनि उनाव जों अनलाखारि खौ जोङो जानो हायो। बेनि अनगायैबो लोगोसेनो आङो एसे ओ नार्जि अमानि संनायखौबो एसे नोंथांनो फोरमायना होनि।
औ फोरमाय जागोन।
नार्जि अमा बुङोब्ला जोङो नारजिखौ जोङो मोननै रोखोमै जानो हायो जोङो फाथो गोरलैनिफ्रायसो नारजि सोमजियो नालाय जायो नालाय जों गिबियावनो फाथो गोरलैखौबो अमाजों जाजायो एबा जोङो नारजिखौबो जोङो अमा बेदरजों जाजायो जोङो जेब्ला फाथोखो फाथोखौ जों गावनो न'आवनो आबाद मावो अब्ला फाथो जेब्ला फाथो बिलाइआ एसे गोमोन गोमोन जागोहाङो अब्ला जों बेखौ खानानै जोङो फोराननानै दोननाय जायो सान्दुंआव जेब्ला बै फाथो बिलाइया रानो अब्ला जों बेयो नारजि महराव जायो आरोखि नारजि बिलाइ महराव
औ
थिग बिब्दिनो जोङो फाथो गोरलैखौबो जोङो नाजोंबो जानो हायो बा जोङो अमा बेदरजोंबो जानो हायो जों गिबियावनो ओ नारजिनि संनायखौनो आं एसे फोरमायना होनोसै जों नारजिखौ गिबियावनो संनायनि सिगां ओ नारजि बिलाइया गोखा जायो नालाय जोङो गोखाखौ एसे खारहोनो थाखाय जोङो दैफोराव सोमना दोननांगौ दसे समनि थाखाय बेनि उनाव बेखौ जेब्ला संनो जों बेदरजों सङो अब्ला जों बेदरखौ बिदिनो जोङो ओ अनला खारैयाव संनाय जोङो माइ मस्ला होनाय जेरै हायजें सामब्राम फालाव जोङो बि दिनो बेयावबो होनानै अमा बेदरखौ जोङो एसे एवफ्रामना लाना जोङो सोमना दोननाय नारजिखौ जोङो मोजाङै आखाइजों सेग्लिनानै एसे आखाइजोंनो जोङो फिसा फिसा महराव जोङो बरस'नानै जोङो एवफ्रामबाय थानाय बेदरनि सायावनो होनो हायो बेनि उनाव जोङो होनानै बेखौ जोङो संख्रै एबा जों खारै होना होनांगौ एसे मानो होनबा खारै होयोब्ला नारजिनि गोखाया एसे खारो लोगोसे बे थाबैनो रबो आरो बिनि उनाव जोङो खारै होनानै एसे खोबहाबना दोन खोबहाबनानै होनांगौ एसे मोजाङै बेयो गावनि दैया ओंखारनानै एसे राननायसिम आरो जाहाथे राननानै लोगोसेनो नारजि बिलाइया एसे रय हाबो बेनि उनाव जोङो बेखौ यो बोखांनानै जोङो एरनांगौ आरो थोरसिखौ खोबनाय थोरसि खौ बोखांनानै बेनि उनाव जोङो एसे दै होनानै जों खेबसेबाव गोदौनो होनांगौ जेब्ला गोदौनानै दैया रानो अब्ला जों बेखौ साखि नायनानै जोङो जानो हायो आरोखि
औ
बिदिब्लाबो बिदिब्ला नोंथाङा माबायदि जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव बा न'खराव?
औ नोंथां नोंथाङा दाबावैसो जाबायदि फोरमायलांबाय थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि न'खरावबो बिदि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ सबायजों साम' आरो अनलाजों दाउ नारजिजों अमा फा थोजों अमा बेफोर गासैखौबो नोंथांनि फोरमायनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो आङो बिदिनो संनायखौ आङो नुनो मोनो आरोखि ओ आङो नुनो मोनो औ नुनो मोनो गोबां बिदिनो ओ आलासिफोर फैयोब्लाबो बिदि अनला अनलाजों दाउ बेफोरबायदिखौ जोङो संनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो गोबां बिदिनो गोजाननि आलासि फैयोब्ला बिदि न'आवहाय दाउला खासिफोर बिदि फिसिनानै दोननाय आरो जोंहा बेफोरदि बिदैनि आलासि फैयोब्ला जोंहा बि दाउ देब्रि दाउखौ बे दाउला खासिखौ जागोन बेफोरबायदि होननानै फिसिखानानै दोननाय आरो दाउला खासिजों अनलाजों संनाय बेफोरबायदिखौ ओ आङो नुनो मोनो आरो आरो बेजों औ बेजों लोगोसेनो आरो जोंहा साम'फोरबो बिदि जों ओनसोलथिंनि मानसिखौ बा जोंनि गामिफोरनि सुबुंफोरखौ बिदि माखासे दैमाफोराव बा बिदिनो दुब्लि फोथारफोराव थांनानै बिदि साम'फोर खनहैनानै बेफोर साम' फोरखौ साम'जों बिदिनो सबायजों बि दि जानायफोरखौ संनानै जानायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो गोदो गोदायनि निफ्रायनो जोङो मोनथिबोयो औ जोङो मोनथिबोदों आरो बिदिनो माखासे जोङो बिजाबफोरावबो फरायनानै मोनबोयो जि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा आगोलनि गोदो गोदायफोरा बिबायदि अनलाजों दाउजों बिदि साम'जों सबाइजों बिदिनो संनानै जायोमोन बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो थिग बिदिनो आथिखालावबो जोंहा माखासे बिदिनो बर' आइजोफोरा बा बर' न'खरफोरावहाय जोङो बिदिनो दासिमबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा जेबायदिसो फोरमायलांबाय थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलथिंजायबो बिदि संनाय खुरनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो। जेरैहाय नारजि अमाखौबो अमा बेदरखौ जोङो एवख्रोबग्रोनानै बिनि उ नाव नारजिखौ होनाय बिनि उनाव दै दै बिदि होनानै गोदौहोनानै बिदिनो संनाय आरो थिग बिदिनो दाउजों अनलाफोरजोंबो संनायफोरखौ अन गुन्दैफोरखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनाय बिनि उनावहाय संनाय बेफोरखौ आङो नु नुनो मोनो आरो आरो थिग बिदिनो मैथाजों नाजों बेफोरखौबो आङो संनायखौ नुनो मोनो मैथाजों नाजों संनो थाखायबो बिदिनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोरखौ बिदि दुब्लि फोथारफोराव बा माखासे दैख' ओ बिदि ओ जेरावहाय दै जमा जाना थायो बेयावहाय माखासे दखल जानाय ज दखल जानानै थानाय बेफोरबायदि हाखरफोरावहाय ना गुरहैनाय आरो ना हमहैनायफोरखौ ज' ज' लोगो जानानै बिदिनो ना हम हमहैनायफोरखौ नुनो मोनो आर ना हमनानै बेफोरजों नाजों मैथाजों जानो बा मैथाजों खांख्राइजों जानो बेफोरबायदि खौ आङो नुनो मोनो आरो आरो बेफोरखौ माबोरै सङो होनो अब्लाथाय नाफोरखौ सेरनानै लाग्रोयो बिनि उनाव मैथा खौ होनानै माखासे दसे समनि थाखाय एवख्रबनानैहाय दै होनानै गोदौहोनानै बिदि संनायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो। आरो औ आरो आङो सानोखि बेफोरबायदि माखासे मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोर जेरैहाय थास' बेफोरखौबो जोङो जोङो इस्सा जायोब्ला जोङो बेफोरखौबो संनानै जानो हायो जेरैहाय थास' आइ थें थास'बिबार थासबिसं बिफोरखौबो जोङो सम सम जागार जागारोब्ला जोंहा बेफोर मैगंफोराबो गोबां जोंनो थाखाय गोथाव बेफोरबायदि जायो आरो बिनि फ्राय जों बेफोरखौबो जानो हायो औ आरो थिग बिदिनो जोङो माखासे मैगंफोरखौ जोङो न'नि न'आवहायनो बिदि गायनानैबो दोननो हायो जेरै मैथाफोर मैथाफोराथ' जोंहा दखानफोराव बायोब्ला मुथासेयावनो दस थाखा पन्द्र' थाखा बेफोरबायदि लाय यो नाथाय जेब्ला जोङो बेफोर मैथा बेगरफोरखौ बायनानै न'आवनो फोनानै लायो अब्ला जोंहा ओ बिदि बायनांगौनि थाखा फैसाफोर जोंहा खरसा जाया नाथाय जोङो न'आवनो गायनायलाय जोङो न'आवनो जोङो मोनो आरो बेफोरखौ जों फाननोबो हा हायो आरो बिनिखाय जोंहा हेफा जाब जायो आरो बेफोरो थ' नोंथाङाबो फोरमायजागोन आरो एसेबाव बिनि बागै
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औ मैथाफोरखौ जोङो गाव न'आवनो जोङो गायना लानो हायो नंगौ औ मानो होनोब्ला जोङो न'आव गायनाय मैथा जोङो गोसोब्लानो जोङो जेब्ला जोङो गावनि न'आवनो फुख्रियाव ना फिसिनाय थायो अ जोङो गोसो बैसा बैफोर नाखौ ज हमनानै जोङो जोङो बिदि दखान बाजारफोराव जोङो मैथाफोरखौ समाव जोङो बायनानैबो मोना एबा जोङो थांस्लाबनो हायैनि जाहोनावबो जोङो गाव न'आव गायना दोननाय मैथाफोरखौ जों गोसो बायसा बिदिनो संनानै जानो हायो आरोखि ना
औ
गावनि न'आव जेब्ला गायनाय थागोन ओ थिग बिब्दिनो जोङो सबायफोरखौबो जोङो गाव न'आव जोङो जाखिनि हायो आबाद मावनो हायोब्लाथ' मोजां मानो होनोब्ला दखाननि बायनाय सबायफोरावबो बिदिनो गोबां हाद्रि बाला बाव अन्थाइ थायो नाथाय जों गाव मावनाय बा एबा आबाद मावनाय सबायफोराव जोङो बिदि हाद्रि बाला थानाय एबा अन्थाइ थानायखौ नुवा आरोखि नोंथां
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय
औ
जोंनि बिदि दिनैनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव सावरायनाय बेखौ जोंनि आयदाखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि फारसे
औ
दे बिदिब्ला नोंथां
औ